खोनादोंना?
खोनादोंना?
ओरैनो
ओरैनो ओंखाम जाखांबाय नामा?
हेलौ
हेलौ
नोंथांनिखौ बारा
नोंथांनायखौ बारा मोजां
हेलौ
हेलौ खोनादोंथ' आङो।
ओ जोंङो दा आबादनि बिथिङाव फंनैसो रायलायदिनि। जोंङो न'आव
ओ न'आव गायनाय मैगं थाइगं बेफोरनि सायाव एसे रायलायदिनि।
ओ
ओ नोंथांमोनहा ओरैनो दा दा
माबायदि माबाफोर आबादफोरखौ दिखाङो। जेनबा जानाय मैगं थाइगं
मैगं थायगं बेफोरनि सायाव फन फं फंनैसो फोरमाय
खोनादोंना?
खोनादोंना? खोनादों औ। दे सार फंनैसो फोरमायहरदो। मैगंआथ' दङ गोबांनो जेरै जोगोनार मैगं खुमब्रा मैगं आरो थाइबें औ। नखराव दङ बानलु दंङ। गोबां दं आरो।
उम ओरैनो बे
ओरैनो बेफोरखौ ओ फोराव फाननाय जायो ना न'आवनो बाहायनाय जायो?
खोनादोंना?
खोनादोंना?
न'आव
न'आव बाहायनायल' जायोना बेखौ ओरैनो बाजारावबो फाननाय जायो? न आव बाहायनानै आग्लायोबा बेखौ बाजाराव फाननाय ओरैनो फोरला आरो जोगोनारफोरखौ बेसेबां बेसेनफोराव फाननाय जायो?
खोनादोंना?
खोनादोंना?
हेलौ।
हेलौ। खोनादों औ।
ओरैनो बे
ओरैनो बेखौ बेसेबांसो रांङाव फाननाय जायो? थाइसेयाव बाजि रांजों रांसोजों फानहरनाय
जोगोनारखौ
जोगोनारखौ
आरैनो बेक
ओनो बेखौ
आबादखौ मा
आबादखौ माजों दिहुननाय जायो?
जेनेबा दाथ' नोङो हासार
हासार नोङो बाजारनियाव मोननाय खायसे आरो न'आव गोबोर हासार बेखौ बबे मोनसेजों आरो आबादखौ मावो? ज
खोनादोंना?
खोनादोंना?
बेखौ बबे मोनसे जों मावनाय जायो जेन'बा गोबोर हासार
जा हासार नों दंङ
आरो
आरो बेखौ मा माजों ओ जानाय जायो? मैगंफोरखौ। ब
खोनादोंना?
खोनादोंना? नोंनिया बारा मोजां फैयाखै सावोनटआ।
सावोनटआ
सावोनट आ फैया फैया जादों। खोनानायालाय दा
आंनिगद
आंनिखौथ' आं खोनादों।
नोंनिया बारा मोजां फैयाखै।
फैयाखै
ओरैनो आबाद मावनाय समाव बेसेबां समनिफ्राय हाफोरखौ एवनांगौ बा जावलेनांगौ खदालफोरजों?
खोनादोंना? औ खोनादों। बेखौ बेसबां समसिम ओ जावनांगौ बा हालौनांगौ? बेगर फोयैनि सिगां सबथा खनसे सिगां हालौ नांगौ जायो। ओरै नो औ
फांसे दंफांङाव ओ फोरलाफोरा बा जोगोनारफोरा थाइबेसे फिथाइ बा बेसेबांखिनि केजि हिसाबै फिथाइ होयो?
होयो? थ' होगोन बारा होयो जौसे जौसे बारो।
ओरैनो बानलु आबादफोर मावनो थाखाय गोबां आगजुनि गोनांथिफोर जायो नामा?
जायो नामा?
खोनादों ना?
खोनादों ना?
हेलौ
हेलौ औ आं बुंगासिनो दं।
आंनाव फैया
आंनाव फैयाखै आवाजा? खोनादों नोंथांखौ। बानलुनि आबादखौ बानलु बेगर मा ओरैनो बे
आबाद मावनाय समावहाय ओ न'खरनि गासिबो हेफाजाब होजोबो ना?
हेफाजाब होजोबोना?
हेलौ
हेल' खोनादों बुंगासिनो दं आङो।
हाबफैयाखै?
फैयाखै।
खोनादों ना?
खोनाबाय।
औ दे बुंलाय।
बुंलाय
जेबो सावनानो आंनाव खोनाफैयाखै।
फैयाखै आं माथो नोंनि रायज्लायनाय खोनाजोबो।
औ दे खोनादों बुंदो दे।
जेबो खोनाफैयाखै दासिमबो।
सोंदों मोजाङै फोमोननानै जावफ्लेनानै फोनानै दोनबा बानलु बिफाङा गावनो हा
औ।
औ ओरैनो बे बानलु ओ फिथाइफोरखौ न'आवल' बाहायो ना ओ बाजाराव ओइ लांनाय जायो न'आव बाहायनानै बाहायख'नो हा
ओरैनो बैफोरो बानलुफोरखौ गोरानैबो फोराननानै दोनो नामा न'फ्राव?
नफ्राव
आरो ना
खोनादों आं गोरानखौ आरो ओरैनो बाजारावबो फाननाय जायो।
ओरैनो मार्केटफोराव बेसेबांसो बाजारमोन बाजाराव
ओ रां
ओ रांफोर मोनो केजियाव।
खोनादों?
खोनादों?
सावुना नोंना बारा मोजां फैयासै? राय्लायनायाव एसे उसुबिदा जाबाय थाबाय। दायो
दायो ओ
बे दैज्लां बोथोरनि आबाद जायखौ जोङो फिथाइ सामथाइ बेखौ जोंहाबो एसे आबाद मावनाय जायो। थाइबें, फोरला, जिंखा ओमफ्राय भिन्दि जायखौ जोङो, मैथा सिख्ला होनो। मैथा फाथो, बेखौ ओ
ओ
मावनाय जायो। जेरै- नोंथांमोननि बायदि जोगोनार बेखौ जोङो अर्गेनिक जोंनि मोसौनि गोबोरजोंनो मावनाय जायो। ओ ट्रेक्टरजों खनथामसो चार्ज खालामनानै हाखौ
हाखौ
जोङो बेखौ ओ गायनाय जायो। बेनि बेगरखौ आरो ओ सप्ता खननैसोनि उनाव
सानैसोनि उनाव
जेब्ला बियो खिलिबोयो ओ जोङो बि बिफांफोरा मान लानो थाखाय ओ जोङो जानला होनाय जायो। जाय बि बिनि सायाव ओ मानला
ओ मानलानानै थायो। जेरै- फोरला, थाइबें
बेफोरो ओ मान लानानै थायो गुबुननि सायाव।
बेफोर आबादखौ जोङो ओ न'आवनो मावनाय जायो। ओरैनो बाजारफोरावबो जोङो बेखौ
फाननाय जायो। एखमबा ओ गोबां बिबाङाव जोङो फाननो हायो। आरो एखमबा खम बिबाङाव फाननांगौ जानानै फैयो।
दायो
दायो
जोङो बेनि सो-सोमोन्दै रायज्लायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय।
नोंथांनि फोरमायहरनायखौ ओ आरो नोंथांनि बे आबाद मावनाय खौ फारसे बुंथिनाय
खोनानानै आरो मिथिमोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। जोंहा न'आव जेरखम मावो नोंस्राबो बिदिनो मावो होननानै आङो मोनथिबाय
ओ दिनैनि बे आबादनि बिथिङाव राय्लायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'सै होननानै आं सानबाय
गोजोन्थों।
गोजोन्थों।